औ
नोंथां
अ नोंथां खोनानो मोनदोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां ओ नों नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां आं दा ओम बायजोआव जना दङो नोंथां । नोंथाङा मा हामगासिनो दोङो?
अ आंबो दा माने न'नि सिथ्लायाव जिरायना दं आरो नोंथां।
नोंथां दा बोथोरा माबायदि नोंथां
दा बोथोराथ' अखानि बोथोर ना आरो दसेनो, बिदिनो सान्दुं दुङो, दसेनो अखा हायो आरोना नोंथां दा नोंसोरनिथिंलाय माबायदि जानै दं बोथोरा नोंथां।
नोंथां दाथ' जोंनाबो सानाव जोबोद गरम होदोंमोन, दा एसे थान्दा खालामदों नोंथां।
अ औ ओ दा नोंथाङा आजों दसे सम रायलायनो हागोन नामा?
औ नोंथांनो ओं हागोन।
अ ओ दा माने आयदाया जादों नोंथां, ओ औवानि सायाव जागोन आरो नोंथां आयदाया।
औ औ औ।
माने जों औवाखौ मा मायाव बाहायनो हायो? मा खामानियाव बाहायो आरो मारै बाहायोबा मोजां जायो बेखौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ औ
नोंथां होनबा आं सावरायना होनोसै
औ नोंथां जागोन दे
औ नोंथां जोंथ' दा औवाखौ जोङो नोंथांना ओ उ औवानाबो जोबोद बेलेग बेलेग जतनि दोङो नङा होमबा नोंथां।
औ ओ दा औवायाथ' मोनथाम रोखोमनि दं नङा होमबा नोंथां।
औ -औ -औ
ओ जेरै बेयाव मोनथाम रोखोमनि औवाखौ खोनथानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां दाथ' जोङो नुनाय बायदिबा जोंथ' नोंथां। नामखौ मिथिनाय बायदि खोन्थालांसै नोंथांनो आं।
औ नोंथां जागोन दे।
औ नोंथां दा जोङो बुरखा औवा होनना बुङो। नोंथां खरा वा होनना बुङो, जायखौबा जों जाथिवा होनना बुङो नोंथां।
फिसा फिसाबो मोनसे औवानि जाद दोङो बेखौ जोङो बिजिलि औवा होनना बुङो नोंथां‌।
औ नोंथां।
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां दा जोङो औवाजों जोङो। जोङो बुरखा औवाखौ मायाव बाहायो होमबाथाय नोंथाङा जोङो। न' लुनायफोराव बाहायनाय जायो नोंथां। बेफोरखौ न' लुनायाव जोङो खुन्थानि खुन्था बानायनाय जायो। जे बेनो साम्रोद जानानै बेखौ खुन्था बाहायनाय जायो नोंथां। जाथि औवाखौ जोङो न'आवबो न'आवनो बाहायनाय जायो बेखौबो न'आवबा जि खामानिफोराव जोङो बेफोराव बाहायनाय जायो। दा जोङो साथि औवाखौ जों बांसिन न' आरो बेरा न'आव आरो बेरानि फारसे जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो नोंथां।
औ नोंथां
नोंथां जोंथ' औवानि औवानि बागै बुंबाथ' नोंथां जोङो औवाखौ जोङो फालांगि खालामनाय नुदों नङा होनबा नोंथां खायफाया खालारानो गैया। खालामनानै जोङो बेफोरखौ बेलेग जायगायाव हरनाय नुदों बिदिनो जोङो। बिजाबबो बाननाय नुदों नङा नोंथां बिजाब लेखाफोरनि औ। दाथ' आरो नोंथां जोङो औवाजों बुंनो थाङोबा। जोङो बे जग्रा मुवा बेखौ मा होनो सफा होनना बुङोना नोंथां । बेफोरखौबो बानायनाय नुदों आरो बेफोरनि बागै आरो जोङो औवाजों जेखाइ खबाय गिसिब फनुफोरखौबो जोङो बानायनो नुदों नङा होनबा नोंथां।
ना साग्रा खखाफोरबो बानायो नोंथाङा औ।
नोंथाङा आरो बायदि सिना माबा मोनसे मिथि बावगौ, फोरमान जानायसै नोंथां?
जों औवाजों माने गोबां रोखोम बानायनो बाहायनो हायो औवाखौ जेरै ओम ओ जेनेबा बारिफ्राव बिदिनो जों माबाफोर जेनेबा फिफां लाइफांफोर गायो आरोना बारि
औ औ औ।
बे गायनायफ्राव जोङो जेनेबा मोसौ बिदिनो बोरमा बायदिसिना माने न' खाथिफोरनिया फैयोना? बेयाव जोङो। बिसोरखौ बासायनो थाखाय जोङो माने दुमनो हायो आरोना बेरा दुमनानै दोननो हायो जाहाथे बेफोरखौ जानानै गाज्रि खालामा आरो सिफायलाङा बायदिसिना गाफाय गुाय खालामलाङा बेनि थाखाय जों बेरा बिदुमनो हायो औवाजों आरो जोङो औवाखौ दाथ' माइ गायनाय बोथोर नङा होमबा? दा माइ गायनाय बोथोरावथ' खोथिया फैयोना सिगांग्रो बे खोथिया फोनायाव जोङो बायदिसिना मोसौ बिदिनो बोरमा हाबो नालाय। बेनि थाखाय जोङो जौरा दुनफिननाय जायो आरो ना औवाजोंनो औवाखौ हाखावनानै खुन्थिया बानायनानै जेराव दुमथेनाय जायो सोरगिदिं जाहाथे बे खोथियाया गाज्रि जाया अरसा अरसा खालामा बायदि जुनारफ्रा जाया बिदिनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो ना औवाखौ आरो जों औवाजों बर'निनो दामग्रा बायदिसिनाबो जेरै सिफुं आरो गंगोना बायदिसिना बाननाय जायो आरोना औवाजों।
औ नंगौ नंगौ।
औ आरो जोङो न'नि जेरै गोदो गोदायथ' औवाजोंनो गासिबो जाजोबोमोन न'आ
औ औ।
न'फ्रा जेरै ओ बेरा बानायनानै जोङो बेरा दाननानै जेरै जिं जिंआवहाय जोङो बेरा होजोबोमोन न' बानायनो थाखाय बेयावहाय जोङो सोरगिदिं बेरा औवाजों दुमथेनाय जायोमोन आरो ना औवाजोंनो आरो औवाजोंनो जोङो जेनेबा खुन्थिया -खुन्थिया बानायोमोन खुन्थिया होनानै हाखावोमोन मोखां खालामनानै बेवहाय जोङो गोजौआव सुंथानो थाखाय बे औवाखौनो गासिबो बाहायोमोन आरो ना। ओमफ्राय जोङो बेजोंनो
औवाजों जोङो सोरगिदिं दुमखांनायनि उनाव जोङो न'आव लिरथैयोमोन जाहाथे औवाया जेबो जाया माने बुरै लाङा एबा बोराय लाङा बेनि थाखाय जों न'आव लिरनानै बिदिनो गोबोरखिजों हाजों लगायनानै लिरनानै दोननाय जायोमोन आरोना।
औ।
दा बेनि उनाव जोङो औवाखौ आरोबाव गोबां बाहायनो हाबावो जेरै न'थ' जाबाय। बिनि उनाव जों सिलिंबो बानायो नङा होमबावो जों माने सिलिं औवानि सिलिंआ मानि गुसुसिन जायो होननानै बयबो बुङो आरो ना माने गोलोम बोथोराव साबसिन जायो गुसु बार फैयो बिदिनो हाबनो हायो होननानै। बुङो आरोना माखासे सुबुंफ्रा। ओ दानियाथ' नाथाय गोबां खम नुनो मोनसै बाहायनायखौ आरो
औ औ।
ओ जोङो गोदोनि दिनावबो जोंनि दिनावथ' उन्दुग्रा बायदिसिना बिदिनो दानि बायदि बिसिनाफोर गैयामोन होनबा जोङो बेनि अनगायै जोङो दारहा बाहायोमोन आरो। उन्दुनो थाखाय औवानि हेबनानै बानायोमोन दारहा। ओमफ्राय जोङो बेयावनो गाहायाव जि ब'ना उन्दुयोमोन आरो दाहायावनो आरो जोङो ओ माइ दोनग्रा दुलिबो बानायो औवाजोंनो हेबनानै जाहाथे औवानि दुलिजों बानायबा माने एन्जरफ्राबो अरनो हाया आरोना । जाहाथे बेजों जोङो खोब औवानिजों हेबबा माने एन्जरफ्रा बारा अरनो हाया बेनि थाखाय जों औवाजोंबो बानायोमोन दुलिखौ माखासे दानियाथ' गोबां बानायनोसै प्लास्टिकफोरजोंबो बानायसै
औ औ औ
दुलिखौबो जोङो माइ दोनग्रा दुलि बाख्रिखौबो जोङो औवाजों गोदोनि दिनाव औवा जों बानायोमोन नाथाय दानियाथ' गोबां दंफांफोरजोंसो बानाय जायो बाथाम बायदिसिनाफोरजोंसो। आरो जों औवानिफ्राय जोङो माने ओंख्रिबो जानाय हायो आरोना जों जेरै औवा मेवाय बेनिफ्रायबो जेरै ओ गोलोम बोथोर जेनेबा दाबायदि माइ गायनाय बोथोराव जों जायो मोनजायो आरो बे मैगंखौ औवा मेवाखौ जेरै जों बे ओंख्रिखौ जेरै बर'नि मुंदांखा फेनबा जेनेबा अनलाजों मेवाय दाउ बायदिसिना अमा होनानै जायो आरो गोथावसिन जानायनि थाखाय आरो माखासेया जेनेबा ओरैनो गोरानै जायो जेनेबा भाजा एवनानै जायो। माने गोखै मोनजानो लुबैयो नालाय माखासेफ्रा बेखायनो गोखै गोखै जायो आरो बिदिनो खैसोब खैसोब जायो आरो औवाजों बे मेवाखौ जोङो आसार बानायनाबो दोनो बायदिसिना मानसिफ्रा बेजोंनो फानो बेखौबो बिनि औवा मेवाखौबो जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो इदिनो फिसा फिसौ एसे बुस्थुफोर फाननानै जोङो बायनो हायो आरो बेजोंबो
औ औ
आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो गोनांथार बुस्थुआनो माने औवा नङाबानो जाया आरो जेरावबो माने जोंनि जेनेबा सिबिसालि बाथौ थानसालि बेखौबो जों औवाजोंनो बानाय नङा होमबा? बे औवाजों औवा गैयाबानो जाया नङा होमा बे बाथौवाथ'। आरो गोबां दंबावो जेरै मानसि थैनायावबो जोङो औवाखौनो बाहायो नङा होमबा? औ।
बे गैयाबानो जाया न' जेरै मानसि थै नायावहाय जोङो औवाजों बाननानै लाङो आरो बे बाननानै लांनानै जोङो बे औवाजोंनो बेयावनो गायबोयो खुन्थिया बायदिसिना औवा गायबोयो आरो बे मानसि थैनाय जेरै बेरा दुमबोयो बिजोंनो मानि औवाखौ बेयावनो बाहायनाय जायो आरो ना। गोबांनो आरो गोबां बाहायनाय दंबावो औवानि बुंजोबनो हाया आरो ना औवानि बाहायनायखौ। जेरै खदाल दोननायफ्रावबो बाहायनाय जायो बिदिनो बायदिसिना औ आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा एसे खोन्थाना होबावदो।
औ नोंथांनाथ' जोङो नुनो मोनगासिनो नङा होमा नोंथां औवाखौ जेराव मेराव बा हायनाय जायो दाथ' जोङो बिदिनो खायफा खानै मानसिफोरा साब धालाय बिदिनो बिल्डिं उनु लुबाथाय नवा औवाखौ नांथारगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
थखथा फोरखौ बाथामफोरखौ बाथामखौथ' बिदि सुंथाना दोनना बेयावा मस्ला मारि होनायखौ नुवा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बिदिनो नुनो मोनगासिनो नोंथाङा जेबायदि होननानै थांबाय जे मानसि थैनायावबो नांगौ होननानै नंगौ मा होनो औवाखौ जोबोद गोनांथार होननानै जों सानना लायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
जों औवादोनो लाङो औवाखोनो जोङो औवादोनो जा उवा उवा गायबोनाय जायो जोङो जा जेराव जोङो मानसि गोथैखो लांगोन नङा होमबा नोंथां ओं दा जोंहा समाबो जाहोलांबाय नोंथां नोंथांजों औवानि बागै सावरायना जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जे गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोन्थों।
औ जागोन दे नोंथां।